औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङो?
ओ दा जिरायनानै दं नोंथां। ओरैनो नों नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानैनो दङ नोंथां।
औ
आं नि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव आङो ओ औ जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदियै ओ जोंनि गाननाय जोमनायनि सायाव आङो इसे सावरायनोल सानदोंमोन आरो नोंथां
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ अब्ला दानिया आं आयदाफारिखौ सावरायलांदोनि नोंथां।
औ
ओ जोंनि दोरोङारि खान्थिनि बायदिब्ला जों गान्नाय जोमनाय होनोब्लाथाय
औ औ औ
थ मोनफ्रोमबो हारिफोरा गुबो गाव गाव माहोनो गाननाय जोमनाय दं। नोङा ओमबा बयबो हारिया औ बे गाननाय जोमनायनिफा फायसो मोनसे हारिखौ जोङो मोनसे सिनायथिखौ मोननो हायो नङा ओमबा औ औ हारिनि सिनायथिखौ गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जोङो ओ
औ औ
औ
थि फोरनि मुंखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनाथ' बर'नि आं गिबियावनो बर'निखौ बुंग्रोनिसै।
औ दे बुं।
जोंना बर'नियाथ आर'नाइ, फास फ्रा बा आल आर'नाइ फालि बे जोंनि बर'नि औ आरो दख'नाखौ बुंनो थाङोबाथ थ दख'ना बिदन, दखना थावसि बेफोर बर'नि आरोना? हिन्जाव गोदानखौ दख'ना थावसि सि गानहोनाय। बेफोरो आरो दख'ना बिदन। गोमो बेफोरखौ जोङो खेराइसालियाव मोसानाय फोराव गाननाय गानो आन गाननाय जायो।
उम नंगौ नोंथां।
औ आरो आर'नाइ आर'नाइयाबो जोंनिनो बर' हारिनिनो ओ बेखौ जोङो बायदि बायदि फुजा फोरबो फाथाल बा हाबा हुखा बायदिफ्राव जों लानाय बाहायनाय जायो आरो
औ नोंथां।
आरो
नोंथांनि नोंथां नोंथांनिखौ आं मोजां खोनाफैयाखै। दे एसे मोजां जायगायाव थालाय नोंथाङा।
नोंथाङा दा खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां दे बुं।
औ आरो बेबायदि आंथ' आरो ओ बारा मोजां मोनथिजोबा आरो बे राभा राभा धोरोमनि खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ।